हेलौ नोंथां औ नोंथां। आदसा मा खालामनानै दं नोंथां?
ओरैनो दा जिरायनानै दङ ना नोंथां।
आदसा जानाय लोंनायफ्रा जाखांबाय? नोंथां
जानाय लोंनायासो नोंथां
आदसा गायनाय फुनायफोरालाय माबोरै सलिगासिनो दं नोंथां?
गायनाय फुनायाथ नो-नोंथां गेजेरावनो सोलिगासिनो दङ आरोना नोंथां दायो।
अ ओ नोंथाङा दायो फ्रि दं नामा नोंथां?
औ
आदसा नोंथाङा फ्रि दङब्ला माने आं नोंथांजों मोनसे टपिक लाबोनदोंमोन आरोना सावरायनो। हेलौ नोंथां।
आ
आदसा टपिकआनो जादों माने ओ हाया माबोरै गेब्रेङोबा जों ओ हाखौ माबोरै संरैखाथि लाखिनांगौ बेनि बागै एसे सावरायना होदो नोंथाङा।
औ नोंथां बिदिब्ला आं सा-सावरायनोसै नोंथां। ओ जों हाखौ बिदिनो बांद्राय बिबाङाव बे ओ रायनिक हासार बा बेफोरजोंबो हाफोरा बेयो मैला जायो आरो ना नोंथां।
औ नंगौ नंगौ।
बेंग्राय जायो आरो औ आरो जोङो बिदिनो जों हाफोराव बिदिनो जे आबाद मावनाय हाफोराव जोङो बिदिनो ओ प्लास्टिक बा बिदिनो बथल बा बेफोरबायदि गाज्रि बेसादफोर जों गारोब्ला बै फोर हाफोरावहाय बिदिनो आबादफोराबो जानाय नङा आरो ना।
औ औ।
बे जावहाय बिदिनो बार गुबुंनायफ्राबो जायो आरो। दिनै हा गेब्रेंनायफोरा जायो आरो नों
बाथ ओ नोंथाङा दा ससे फोरमायग्रोनानै खिथालाय आंनो। खोनादोना नोंथाङा नोंथाङा दा ससे फोरमायनानै खिनथाग्रोलाय नोंथां आंनो।
ओ ओ नोंथाङा दा मा होनो सोंथिखौ फिन खेबसे सोंफिननो हागोन नामा? अ नोंथां हा गिब्रेनायनि बागै लायरायदोंमोन नामा जोङो अ अ। अ जोंहा हा गेब्रेंनाय बुङोब्लाथ मा होनो? जोंहा ओ बे हा गेब्रेंनाया जों दानि जिगोनि दोखोयारि मुगा बेवहाय जों गोबांखौ नुनो मोनदों आरो। ना नोंथां ओ गोदोनि समाव जोंहा हा गेब्रेंनायखौ माने नुनो नो थाङामोन मा मा होनो जोंहा जि दानि गोनोखोआरि आदबजों माइ ओ दा माने बायदि रोखोमनि मुवा बेसादफोर दिहुनलायबाय बायदि रासायनारिक हासार बायदि बायदिखौ दा बेनिनो जोंहा माखासे आबादनि बिथिंङावनो जे जों बुंनो हागोन जे जोंहा सुबुं माहारिया माने थांना थानायाव गोबां मा होनो ओ थाखा फैसा बा रांखावरिनि गोनांथि जायो जाय रांखावरिखौ सुफुंनो थाखाय ओ मा होनो ओ बिथांमोना माने आबादनि गेजेरजों माने गावनि माखासे न'खर संनाय बा न'खर दानाय बा संसार जानायखौ मा होनो उम सलिायलांगासिनो आरो दा दा बैफोरनि बिथिङावनो जों नोजोर होनानै नायोबा जों नुनो मोनो जे जोंहा आबाद मा होनो आबाद मावनायाव दानि जि गोनोखोआरि आदबजों दिखुनजानाया माखासे रासाय नारि ओ माहोनो रासायनारि हासार बे जा इउरिया पटास बायदि बायदिफोर खौ बाहायनायाव बाहायनायखौ जों नुनो मोनो आरोना आबादफोर आबाद मावनायनि बिथिङाव दा बैयफोर मा हो हायावहाय जों आबाद मोन जेब्ला बे रनारि हासार इउरिया पटास बायदि आरो मिदि सिनफोरखौ होयोब्ला ओ होनायनि खार'नावहाय माने जोंहा हानि माखासे गेब्रेंनाया जानायखौ जों नुनो मोनदों आरो बेजों लोगोसेनो जोंहा जोंनि जि सुबुं अनजिमा बांनायजों लोगोसे जोंनि माखासे ओ दैडेलि लाइफआव नांगौ जानाय माखासे गोनांथिफोरा बांफ्राय बांदों जायफोर बांनायनि उनाव माने जोंहा मा होनो गासिबो फिसा फिसौ मुवाफ्रानो बांसिनै जों प्लास्टिकनि बाहायनायखौ जों नुनो मोनदों। औ दा दा बे प्लास्टिकनि माने मा होनो माखासे मिस इउस बाहायनायनि खार'नावबो जोंना मानो हा गेब्रेंनाया सोमजिदों होननानै बुंनो हागोन नोंथां ओ मा होनो जेबो जि जेब्ला मा होनो सुबुंनो उम मुवा बा बेसादखौनो नांगौ जायो बै समाव माने सुबुंफोरा गावनि नांगौनि थाखाय बेफोर उम मुवा बेसादखौ लाबोयो आरो बे बाहायखांनायनि उनाव बे प्लास्टिकनि मुवा बायदिखौ हायावहाय ओ गारलाबायनानै दोननो प्लास्टिकफोरखौ बेफोरनि जउखौ जों हा गेब्रेनायखौ जों नुनो मोनदों आरो दा जोंहा बुंनो थाङोबा मेइेनलि जों माने आबादनि बिथिं मावनाय बिदि बेफोरबायदियाव माने गो गोबां हासार बायदि बाहायनायनि खार'नावहायनो जोंना माने बे मा होनो हानि गेब्लेनायखौ जों बांसिनै नुनो मोनदों आरोना जोंहा गोदोनि समाव बेफोरखौ नुनो थाङामोन मानो होनोबा जोंहा गोदोनि आबाद मावनायनि माखासे ओ आदब खायदाफोरा माने गावारि आदबजों माने आबादफोरखौ मावनाय जायोमोन जेराव ओ मोसौनि गोबोरखि खिनाय बोरमानि खि खिनाय बेफोरजों माने आबाद आबादाव मान होनानै आबादखौ फेदेरनाय जायोमोन नाथाय दानियाव जों बेफोरखौ नुनो थांलिया आरोना। ओ बि गोनोखोआरि आदब बिगियानगिरिफोर दिहुननाय बायदि ओ रासायनारिक मुवाफोरखौसो माने बाहायनानै ओ आबाद मावनाय खौ नुनो मोनो जायनि जाउनव जोङो गावनि गोग्गो मोजां खौ माने ओ खहा खालामना लानायखौ जों नुनो मोनदों आरोना नोंथां। आरो बेजों लोगोसेनो जोंहा माने गोबां जोंनि जि मा होनो दानि जुगाव जोंहाथ' हान्था मेलानि बिथिङावबो जों बुंनो हायो गारि मथर गोबां ओंखारबाय जायनि जाउव जोंनो मा होनो ओ थावनि पेट्रलनि डिजेलनि केरासिन माने पेट्रलनि डिजेलनि बेफोरनि माने गोनांथिया अभारदार जाबाय। दा बांनायलाय जोंहा बेफोरनि बिथिङावबो मा होनो हा सिंनिफ्राय थाव दिहुननाय केरासिन दिहुननाय दा बैफोरबायदिनि खार'नावबो जोंनि हानि माखासे से ओ ओ मा होनो हारि गेब्रेंनायफ्रा बेफोरावबो नुनो मोनदों आरो ना।
औ
फंनैसो बुंनो हागोन ना हागेब्रेनायनि बागै आरो बेखौ माबोरै होबथानो हागोन।
दे नोंथाङा फ्राय खोथाफोरखौ बुंलां जोबखाबायानो ना नोंथां आरो दे नोंथां बुंलांनाय बायदिनो बिदिनो गोबां बिदिनो बिबाङावहाय जोङो दानि जुगावहाय गोबां बिदिनो प्लास्टिकखौ जोङो बांसिन बाहायनायखौ जोङो नुनो मोनसै आरोना नोंथां।
आरो बिदिनो ओम
औ
ए जोङो बिदिनो गोबां बिदिनो रासायनिक हासारफोरखौ बाहायनाय खौ जोङो नुनो मोनसै आरोना। जों गोदो गोदाय ज' बिदिनो गोबां नुनो मोनोमोन जे बिदिनो ओ रासायनिक हासारफोरखौ जोङो बा जोङो बिदिनो बाहायनायखौ जोङो नुनो मोनामोन आरोना नों जायनि थाखाय जोंनि हाफोराबो गेब्रें जायामोन आरो गोदोनि दिनाव। आ बिदिनो जोङो आथिखालनि जुगाव औ बिदिनो आथिखालनि जुगावथ' जोङो बिदिनो गोबां गेब्रेनायखौ जोङो नुनो मोनसै आरो ना नोंथां। औ जोङो बिदिनो गोबां नुनो मोनसै आरो। आरो जों बिदिनो ओ बिदिनो बांद्राय ओ आथिखालनि जुगाव जोङो बिदिनो बांद्राय ओ गोबोरखि हासारफोर बा दहाय नोंथां बुंलांनाय बिदिनो बोरमानि खिनि हासारफोरखौ जोङो आथिखाल जुगावहाय बाहायनायखौ जोङो नुनो मोनासै आरोना नोंथां। जोंनाव फ्राय बांसिन रासायनारिक हासारफोरखौ बाहायनायखौ जोङो नुनो मोनो।
हायो ओ रास यनिक हासारफोर बाहायोब्ला बिदिनो जोंनि हा फोराबो गुबुंले जागोन आरो नोंथां। उम आरो बिदिनो
नोंथां औ
खोनागोन खोनाया खोनादोंसो
औ फोरफायो जे जोंहा बै बेखायनो हाफोराव गारनाङा आरो माने जोंहा बिदिनो डास्टबिनफोर थायो। प्लास्टिकफोरखौ गारनांगौ आरो जायनि थाखाय जोंनि हाफोराहायो गुबुंले बा गाज्रि जायैनि थाखाय जोङोहायो बिदिनो औ बाहायनांगौ आरो नोंथां बेफोर आयदाफोरखौ।
औ
आबादफोर मावोब्ला जोंहा बिदिनो गोबां मुलिफोर सारनाय जायो आरोना नोंथां। बेनि जा बेनि जाहोनावबो बिदिनो गोबां हाफोरा गुबुंले बा मै ला जायो आरोना नोंथां।
औ औ
बेनि थाखाय जोङो बिराद खम बिबाङावहायो ओ रासायनिक हासारफोरखौ बाहायालासिनो दानि जुग बहायो। बिदिनो मोसौ मोसौ खिनि हा सारफोर बा ब्रयलार खिनि हासारफोर बा बिदिनो बोरमा खिनि हासारफोरजोंहाय जोङो बिदिनो ओ आबादफोरखौ मावनांगौ आरो ना नोंथां।
औ नंगौ नंगौ नोंथां।
जोङो बेनि बिदिनो मोसौ खिफोरनि जोंनि हाफोराबो जे गुबुंले जायाबा जोंनि हाफोराबो बिदिनो नस्थ' जालाङि नि थाखाय जोङो आ आबाद आ आबादफोरावबो जोङो मोजां जानायनि थाखाय ओ बेखायनो मोसौ खि फोरनि हासारफोरखौ बाहायनांगौ आरो ना नोंथां।
औ नोंगौ।
औ आरो जोंहा बिदिनो दंफां लाइफां जों गायनोब्लाबो बिदिनो जोंनि हाफोरा मोजां जानांगोन आरोना नोंथां आरो जोङो आबाद फसलफोर मावनोब्लाबो जोंनि हाफोरा मोजां जानांगोन
औ बिदिनो जोङो ओ फ्राय जोङो दानि जुगावथ' बिदिनो गोबां नुनो मोनो जे ओ बिद दिनो मुलिफोरखौबाबो जों होनो थाङोब्ला बिदिनो गोबां गिदिर गिदिर मुलिफोरबो नुबाय जे पावारफुल मुलिफोरखौबो जों नुबाय आरोोना नोंथां जाहाथे बे फोर मुलिफोरानो जोंनि हाफोरखौहायो गुबुंलेबा बा गाज्रि खालामो आरो ना नोंथां
औ
आरो जोङो बेखायनो जोङो जोंनि हाफोरखौ जोङो जेब्ला साखोन सिखोननानै द हरनानै जेलाय सोलायै जोङो बेब हफोराव दहायनो बुंनानै बायदि बिदिनो ओ हाफोरखौ माबाफोरखौ बिदिनो प्लास्टिकफोरखौ गारनाङा आरो बिदिनो माल बुस्थुफोरखौबो गारनाङा आरोना नोंथां बेनि थाखाय जोङो हाफोरखौहाय मोजां खालाम नो थाखाय बेफोर आयदाफोरखौहाय एसे मोजाङै नायनांगौ आरोना नोंथां
औ नोंथां जोंना समावथ' जान फैबाय दा नोंथांमोनला नुना जोबोद गोजोननाय मोनदों आरोदा नोंथां औ दे बिदिबा एसेनोसै दे मोसौआबो बिराद